हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। औ खुलुमबाय
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
आं ओरैनो दङ नोंथां।
अह नोंथाङा ओ फ्रि ना होमबा?
औ फ्रि
मानो होनबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नालाय दसे समखिनि होनांगोन बिनि थाखाय माने नोंथांनाव सोंनाय थाग्रोबाय जाबाय आरो अब्ला नोंथाङा हायोना? औ औ नोंथां नोंथाङा बे ओ बर' कमिउनिटि
औ
खौ खोनाबायना
औ खोनादों।
औ बिनि सायाव माने बिसोरो माबायदि थायो माबायदि जायो माबायदि माने बे हारिया माबायदि माने नों एसे खोन्थानो हागोन नामा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ। होमबा नोंथां फंनैसो फोरमायना होनो हागोन हा होदो होदो दे।
औ ओ जोङो जोङो बर'फोरा गुबैयै गामियाव थानो मोजां मोनग्रा सुबुं आरो ओं। हाजो सेर सेर थानो मोजां मोनग्रा सुबुं आरो दंफां लाइफां मिथिंगा ओ जिब जुनार बे फोरफोरखौ मोजां मोनग्रा सुबुं ओ दा ओं। जों बर'फ्रा माखासे जानाय ओ खायद'फोर दङ बेफोरनो जाहैबाय
ओ हाग्रा बंग्रा सेर सेराव थानायखाय बा गामियाव थानायखाय जों गोरलैयै बेफोर मेगं खौ जायो जेरैहाय ओ हाग्रानि फै मोननाय मानिमुनि, सिब्रु, मान्दे बेनिफ्राय खिफि बोनदों इदिनो गोबां आरो। थाराय बिजौ ओ इदिनो आरो बैसागु समाव जानाय मैगंफोरबो दङ जेरै फुंखा गोखा मैसुं जारि इदिनो बायदि रोखोमनि आरो सानख'नो हायै गासिखौबो जाजायो। खौनो बुंजायो ओ बिनि अनगायैबो आरो जोंहा गुबै ओंख्रि होननानै बुङोब्ला अनला अनला खारै सबाय खारै बेनिफ्राय नाफाम औवा मेवाइ बेफोरनो आरो। ओ बेफोरखौ जोङो गोरलैयैनो मोनो बेफोर मैगंखौ जोङो गावनि बारियावनो बा हाग्रा बंग्रा सेराव हाजो सेराव थानायखाय जों गोरलैनो मोनो आरो
औ।
जोंहा दैमा दैसा खाथियावनो थानायखाय जोङो दैसाफोरनिफ्राय ना नाथुर, खांख्राइ, साम' बेफोरखौबो हमनानै मोनजायो आरो।
औ।
औ दा आङो नोंथांनाव बे मोनसे बाथ्राखौ सोंनो नागिरो जे बर'फोरादि बेफोर ओंख्रिखौ जायो ओमफाय
औ।
अनला ओंख्रै, सबाय ओंख्रै, नाफाम बेफोरखौ माबोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हायो।
औ।
अनला ओंख्रि होनोबाथ' माने बर' हारिनि फेब्रेट माने गोथावसिन मोनग्रा बर' हारिनि मोनसे ओंख्रि।
औ।
दा बे ओंख्रिखौ बर' हारिया फार्स्टआवहाय माने माइरंखौ
औ।
सोमना दोनग्रोनानै बेखौ उवालावहाय देयो आरो।
औ
जुदि नोङो माने दाउजों जानो लुगैदों नङाबा अमाजों जानो लुगैदों
औ औ
औ जायखिजाया मा बुस्थु होफानो लुगैदों अनलायावहाय औ माजों जानो गोसो बेखौ मोजाङै मा ने संख्रि थाव बानलु होनानै मोजाङै एवनानै लाग्रोदो।
औ
मोजाङै संनानै लाग्रोदो जाहाथे बियो मोनखानाय बायदि आदा हफ मोनखानाय बायदि आरो बिदि खालामनानै दै होदो आरो बेदरावहाय नङाबा जायखिया नों माहाय माजों संगोन बेजों होनानै नों जेखौ अनला माबा माइरंखौ अन माने उननानै लाखाबाय बेखौहाय जेब्ला बै दाउनि दैया गोदौवो अब्ला बैखौ होनानै होदो आरो। अन गुन्दैखौ अन खौ होनानै होदो ओमफफ्राय बेनि उनावहाय गोदौ होबाय थानानै खारै होदो
औ
गोदौ होबाय थानानै खारै नाङागौमानि खारैखौबो होबाय थादो आरो
नांजासे
नांजासे बेबायदिनो अनलाखौ संनाय जायो आरो।
औ
नारजियाबो बेबायदिनो नारजिखौ फार्स्टआव सोमनानै दोनग फोरांगौ जाहाथे बियो मोनसे गुरै जायो आरो नारजि बिलाइआ गुरै जायो औ नारजिया माने गुरै जायो आरो गुरै जानायनि थाखायहाय सोमनानै दोनग्रोदो सिगांग्रो बेनि उनावहाय आरामसे एसे कुकार नङाब्ला दोफ्राव माने रुदो आरो बिदिनो गोबाव दस बारसो सिटि मारि होदो आरो बेनि उनावहाय जेब्ला गुरै जायो अब्ला बेखौ साइदाव दोन्थ'हरदो आरो दसे ओमफफ्राय नोङो माजों संनो गोसो जादों दाउ अमा माजों संनो गोसो जादों बेखौबो बिदिनो अनलाखौ जेरै संग्रोनानै लादों। बिदिनो संदो मोजाङैनो संनानै दै होदो औ ओमफ्राय नारजिखौ होस'ना होदो आरो बिदिनो खारैखौबो होलांबाय थादो।
औ
खारैया जा स्लि मोननायनि आरोखि आरो गुरै जानायनि थाखाय खारैनि साहा रालाय जायो बेखौ बर'फ्रा संनो जोबोद गोरों
औ
बर' आइजोफ्रा जोबोद गोथावै संनानै जाहोनो गोरों आरो।
औ थारैनो
बिदिनो संनाय जायो आरो साम'आबो बेबायदिनो नोंथाङा साम'खौबो संदोंमोन ना? औ साम'आ बिदिनो औ । साम'आ बिदिनो साम'खौ फार्स्टवहाय सायग्रोनांगोन आरो बिनि दाखोनखौ गारनांगोन ।
औ ।
गारनानै दानदो । दाननानै साम'खौ फुदो बिनो जाहाथे मैलाया खारो ।
औ ।
बिदि खालामनानै साम'खौ मोजां फोसाबनानै एवदो आरो आरो नों दा साम'जों सबाय होफादेरनो गोसोबोबा सबायखौबो बिदिनो सिगांग्रो माने एवनानै उनग्रोनानै लाग्रोनांगौ
औ
बेनि उनावहाय नोङो रुदोलाय सबायखौबो बिदिनो औ उनाव साम'आ मोनबा बिदिनो माबायाव मुसना होदो आरो । साम'आवहाय एवखां औ बेबायदिनो इजियानो सिस्टेमा बाट बे बानायग्रोनांगौआवसो माने एसे गोरा आरो खामानिया सायनांगौ मानांगौ बिदियावसो बा संनायाव जोबोद गोरलै आरो बेखौ बर' हिनजावफ्रा बुहुत मोजाङैनो रोंखागोन । नौ आरो बयबो माने मोजां मोनो आरो बर'फोरनि संनायखौ ।
औ ।
औ आरो बिदिनो बर' हारिखौ दख'ना गानबानो सिनायो जे बियो बर' हारि होननानै बिदिनो बर' हारिनि गाननाय जोमनायानो जाहैबाय दख'ना बिदन । फास्रा जोमग्रा गोजा आरो ब्लाउस बिसोरनि मोनसे ट्रेडिसनेल दड्रेस आरो । दखना होनबानो जोंखौ बर' माहारि होननानै मिथिगोन आरो ।
औ ।
औ दा बेनो आरो नोंथाङा माबफोर मिथिबावो ।
आङो नोंथांनो नैबेखौ । दाजाबदेरनानै फोरमायनो लुबैब जे नोंथाङा । ओ । माखासे ओंख्रि संनायफोरनि सोमोन्दै जोबोद मोजाङैनो फोरमायबाय ।
औ नोंथां ।
जोंहा दि मोनसे । जाग्रा दंबायो जोबोद मुंदांखा । खा नङा होमबा जायखौ जोङो नाफाम होननानै बुङो औ । बे नाफामखौ माबोरै बानायनाय जायो आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनो लुुबैयो आरो ।
औ नोंथां बुंदो ।
औ औ जेनेबा जोङो नाफाम बानायनो थाखाय । गिबियावनो जोङो नाखौ हमबाय । बा बायनानै बाजारनिफ्राय बायनानैबाबो लाबोबाय बेखौ जोङो । सायबाय सायनानै सुबाय सुनानै आराम फोरानबाय । बेखौ गोरान जाजासे फोरानबाय फोरान । फखांनायनि उनावहाय जों बेखौ नाफाम बानायनो थाखाय । माखासे माबाानांगौ जायो जगार जेरैहाय हासुं उवाल देनो थाखाय उवाल गाहेन । जोङो ना नाखौ ना गोरानखौ मोजाङै रानखांबाथाय उवालावहाय देनानै लानाय जायो औ । बेयावहाय जोङो थास' देन्था । मिथियोना नोंथाङा?
नोंगौ नोंथां मिथियो।
औ बेखौ होफानाय जायो।
उम।
बेखौ होनानै देयोब्ला माने साबसिन जायो होननानै फोथायनाय दङ आरो औ औ । जोङो बेजोंहाय थास' देन्थाजों ना गोरानजों ज' देनानै लानाय जायो बिनिफ्राय जोङो हा औवानि हासुङाव दोनोब्ला
औ ।
ओ साबसिन होननानै बुङो आरो।
औ
बेयावहाय जोङो देखांनानै लानाय ना गोरानखौ ओ थिगसे दोसो दोसो सोयो आरो जाहाथे बेवहाय बार हाबनानै बै औ बै नाफामा मैखुन बेरा बा गाज्रि जाया औ बेनि थाखाय जोङो दोसो दोसो दोननानै गोबाव समसिमहालागै दोनजायो, मास मोनसेफोर समनिफ्राय जाजायो आरो।
औ।
बेनि उननिफ्राय, मोजां माथेना दोननानै
औ।
जाजायो।
दा जो जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांनि फोरमायनायाव जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां, दा समबो जाबाय, अब्ला नोंथां औ दोन्थ'लायनोसै।
औ साबायखर थाबाय दे, औ दे।